औ खोनादों अ गिबियावनो औ बुंदे
गाहाम फुंबिलि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासे हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां आंनाबो गिबियावनो गोजान सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां। नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दा ओरैनो
आंथ' दा ओरैनो सान्दुं गोसाखाय जना दं नोंथां। नोंथाङा लाय
आंबो बेबायदिनो जिरायनानै दङ जोबोर गरम ना बोथोराबो जोंनिखि बि थामजिस्नि थामजिस्नि डिग्र्रि सेलसियास थांदों जोंनियाव नै गरमानो जोबोर गरम'
औ! जोंनाथ' दा गामि ओनसोल नालाय जोंनिया दा बारा बारगासिनो आरो ओंखायनो आङो बारिखै दसे जग'नानै थाफैदों।
औ जोबोर मोजां नोंथां नोंथाङा ओ आंनियाव ओरैनो माबा सोंनो गोसो दं नामा मायबा
औ औ नोंथां। ओ नोंथाङाओ बिजाबनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आंनावथ' एसेबां रोंगौथि गैया अब्लाबो आं जि एसे मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव सुंद' समनि गेजेराव फोरमायना होनोसै नोंथां
औ औ नोंथां फोरमायनाय औ।
औ नोंथां बिजाब होनोब्लाथ' जोंनिया मोनसे म सुबुं माहारि मोनसे लोगो लोगो होनजायो लोगोरि होनजायो जोङो मा? बिजाबखौ जोंनो जिउ दानायाव जोंनो नांबायानो थागोन नङा होमब्ला नोंथां बिजाबा जोंनि मोनसे जोबोर मोजां मानसिया बेखौ सुबुङानो सोरजिनाय सुबुङानो बेखौ सुजुनाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
सुबुं माहारियानो बेखौ लिरनाय सोरबा गेदेर गेदेर गोलाव मानसिफोरा बेखौ लिरनानै गालांनाय सोरबा गावनि गावनि जारिमिनखौ लिरनाय सोरबा गुबुननि जारिमिनखौ लिरनाय सोरबा गोदान गोदान बिगियान जुगजों जोङो बिजिरनानै बेखौ लिरनानै गालांनायखौ जों नुनो मोनो जोंनियाथ' बिजाब होनब्ला गोबां रोखोमनि दङ जोंनिया सल'मा बिजाब फरा बिजाब बिज बेबायदिनो बायदिसिना बिगियान बिजाब बायदिसिना बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङाबोथ' एसे फरायदों जानो हागौ अब्लाबो नोंथाङा मोनबोबाय बिजाबा जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि नङा होमब्ला नोंथां जोंनो उन्दैनिफ्राय जोंनो गेदेरसिम जोंनो सेंग्रा समावबो जोंनो बिजाबखौ जोंनो नांबाय थागौ नङा होमब्ला नोंथां जों जि लाइफ दानायाव जोङो जिउ दानायाव जोंनो बे बिजाब बुस्थुखौ जोंनो नांबाय थागौ आरो जोंनि सिमा गैया गेदेर उन्दै फरायनायनि बेखौ सिमा गैया जों गासिबो बो जोङो फरायनो हायो गासैबो जोङो बिजाबखौ मा ओ लिरनोबो हायो सुजुनोबो हायो जोंना बेबायदिनो खालामलांनो हायो आरो जोङो ना जाय मानसिनि जिउ दानाया जोङो फरा बिजाब होनोब्ला जोंनिया फरा बिजाबाव जोङो फरायनानै जोङो मा फरायनायखौ जोङो सोलोंनो मोनो फरा बिजाबाव जोङो बे जोङो फल' मा होनोब्ला जोङो मा होनो बेखौ जोङो सल'मायाव जोङो बेखौ फरायनानै जोङो रंजा रंजाखांनाय मोनो गाव खौनो गावखौनो गोजोन मोनो गावनि बायदिसिना जारिमिनजों मिलायोब्ला सल'मायाव नोंनिजों मिलायोबा जोङो रंजाखांनाय मोना आरो जोंनि फारसेथिं बिगियान होनोब्ला जोंनिया बिगियानाव जोङो गोदान गोदान गोदान गोदान जोङो गुदि मुवाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो गोदान गोदान जोङो मा खालामनांगौ बेखौ मा खालामनांगौ। सिगांखि जोङो थाङोब्ला मा जागोन बेखौ जोङो सोलोंनो मोनो आरो गोदान गोदान। जिनिसफोरखौ जों बेयाव सोलोंनो मोनो बिगियानखौ जोंनो। बिजाबाथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि बेखौथ' जोङो बयबो मिथिगौ। बिजाबजों जोङो गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोदाय जोंनिया मा बारा जोंनिया जाफुंसारनाय नङामोन जोंनिया ना जोङो बे बिजाब फरायनानैसो जोङो लासै लासैनो दा जोङो दावगाबोनानै जा जोङो बिजाब फराय फराय बेखिनिसिम मोनफैदो जि जाहाथे मोनदों गोदो गोदाय जोङो गारि मथराबोथ' जोबोर खममोन नङा होनबा नों दा जोंनियाव साइकेल बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन जोङो लागारि बेबायदिनो मोसौ गारि मैसो गारि बेफोर खौसो नुयोमोन नङा होमब्ला नोंथां बांसिन जोङो गारि मथरखौ जोङो जोबोर खम नुनो मोनोमोन आरो खम बिबांनि दा जोङो नुना मोनबाय जोंनिया गारि मथर थुरा जोंनिया दा बांबोनायनि सायाव बांबोगासिनो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बे बांबोनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथां जिहेथु जोंनिया दा बिजाब होन्दों नालाय बे बिजाबखौनो जोङो फरायबाय सोलोंथाइफोरावबो जोङो फरायो फरायै फरायै सोरबा बिगियानगिरि जाबाय सोरबा संबिजिर गिरि जाबाय बेयावनो जोङो बेखौ दिहुननो हादों आरो नोंथां फराय फराय दा दिननिया लासे जुगा माने सोलायबोनो हायो बे बिजाबानो जोंखौ मा गावखौ जिउ दानायनि राहाखौबो खालामनो हायो। बेनिफ्राय बे बुहुमनां बुहुमनांखौनो जोङो मा गुबुन महरावबो सोलाय होनो हायो जोङो नों नङा होनब्ला सिगां फारसे दावगालांनायखौ नुनो मोनो जोङो। बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानोब्लाबो जोंनो बिजाबखौ नांगौ। उन्दै थाखोआवबो फरायसालिफोरावबो जोंनो बिजाबनोखौ नांगौ जोंनो फरायसा फोरनो मानो बिजाबखौ नांगौ होनोब्ला जोंनिया फरायसाफोरा बे बिजाबखौ फरायनानैसो जोङो जिउनि माबायि जोङो गोसोआव लाखिनो हागोन। बेखौ जोङो माबायदि दाफुंलांनो हागोन सिगां फारसे बोरै दावगानो हागोन बेखौ जोङो बे बिजाबावनो जोङो मोनजोबो नङा होब्ला नोंथां। बेबायदिनो बेखौ औ औ बेबायदिखौ जोङो सोलोंथाइ लानायावबो जोंनो बिजाबा फरायसाफोरनो जोबोर बिफाव लायो। फोरोंगिरिफोरनोबो नांगौ जायो बिजाबखौ मानो होनोब्ला फोरोंगिरिफोराबो बे बिजाबखौ खौ फरायनानै जोङो फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगाखां होनांगोन। फरायसाफोरखौ रोंगौथि गोनां खालामनो हानांगोन। बे बिजाबनिफ्रायनो जों मा बेबायदि फरायलांनो हायो आरो नेमखान्थिजों जोङो फरायसाफोरखौ फोरोंलांनायखौ नुनो मोनो औ बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोंनिया फरायनाय जोबब्लाबो नङा होमब्ला नोंथां फरायना जोब्लाबो जोंनिया बेखौ जोंनिया बेखौ नांगौ जायो बिजाबखौ मानो बोरै नांगौ जायो होनब्ला जों जोंनिया ओ ओ जोंनिया बिजाबखौथ' फरानायनि जोंनिया जोबनो गैया। जों बिजाबखौ फरायनानै जोङो फोजोबनो हाया नङा होनोमब्ला नोंथां। बे बुहुमाव जोंनाव गोबां मिथिनो लागा गोबां ओ बिजाब दङ जोंनियाव बे बिजाबखौ जों फरायफुंनो हानाया जोंनि थाखाय। ओ सम्बक नङा आरो गोरलै नङा गोरलै नङा अ' बे गोरलै नङा ओखायनो जोङो बिजाबखौ जेसेबां हायो जोङो फरायनांगौ गियान लानांगौ जोङो बिजाबजोंसो जोङो ओ थुलुंगाखांनाय मोनो गावनि गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो हायो मा रोंगौथि दङ बेखौ जोङो मा मोजाङैनो जोङो बेयाव बिजिरनानै थायो नालाय जोङो बेनिफ्राय सोलोंनानै जोङो सिगां फारसे दावगालांनो हायो गावनि जिउ लामाखौ ओ दालांनो हायो जेनेबा जोंनिया संसार जानायावनो जा बायदिसिना नियावनो जोङो बे बिजाबखौ फरायनानै गोरों जानानै जोङो बेखौ बुजिनानै संसारखौबो जालांनो हायो नङा होमब्ला नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनिया गोबां ओ जाफुंसारनायखौ नुबोदों जोंनिया जेनेबा एयारप्लेन बानायनाय रेलगारि बानायनाय बायदिसिना ओ बेबायदिनो गोदान गोदान जोंनियाव गारि इलेक्ट्रिसिटि गारि जोंनियाव दा नुबोदों ना ओ बेफोरबो जोङो बिजाब फरायनायनि सायाव सोरबा बिजिरगिरिया लिरना लिरनायनि सायाव बेखौ जोङो मा बेफोरबायदि इलेक्ट्रिसिटि गारि कार बाइक स्कुटि बायदिसिनाखौ जोङो मा ओ दिहुननो हादों आरो प्रडिउस खालामनो हादों नङा होमब्ला नोंथां अ' थिग बेबायदिनो जोंनियाव‍ ओम गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ जोंनियाव एपिजे आबदुल कालाम मोनाबो गोबां बिजाब फरायसो जोबोर गोदोर मानसि जादों नङा होनब्ला नोंथां बेबायदिनो गोबां बिजाबफोर फरायनानै जोङो एसे गियानखौ लानो हायो गावनि थांखिसिम सहैनायखौ जोङो जाफुंसार होनो हायो जोंनो मोनसे ओ जब नांगौब्लाबो साख्रि नांगौब्लाबो नङा होमब्ला नोंथांजोंनो बिजाबखौ नांगौ ओ बे बिजाबखौ जोङो फरायनानैसो जोङो ओ ओ बे जबखौ जोङो लानो नाजायो नङा होमबा दा जोंनियाव गोबां कम्पिटिसन जुजिलायनाय जागासिनो नङा होनोमब्ला जोंनियाव पुलिस साख्रियावनो जा बायदिसिना ओ ग्रेड थ्रि ग्रेड फर साख्रि ख्रिफोरावनो जा बेयावनो जोङो गोबां बिजाब फरायनानै जोङो जुजिनायखौ नुबोदों नङा होमब्ला नोंथां बेबायदिनो जोंनो बिजाबा गोबां बिफाव लायो दा जोंनियाव गोबां ओ दिजि दिडिजिटेल मुगाया जोंना बांसिन सोलिगासिनो आरो डिजिटेल बिजाब फरायनाया। जोंनियाव नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबोथ' मबाइल बाहायो कम्पिउटार बाहायो। लेपटप बाहायो बेयावबो जोङो दा ओ डिजिटेल बिजाबबो जोङो। ओ नुनो मोनगासिनो दा जुगाव सोलायबोबाय नालाय। बोथोराबो बेबायदिनो जोङो दिडिजिटेल बिजाबाव जोङो जेरै इबुकफोराव जोङो फरायनो हायो। ओ मबाइलफोरावबो जोङो बायदिसिना जोङो बिजाबखौ जोङो फरायनो हायो आरो गियानखौ लानो हायो नङा होमब्ला नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोङो गोदान ओ जाफुंसारनायखौ नुबोदों। बेफोर बोरै जादों बेफोरो बै बिजाबखौ फरायनायनि सायावसो सोलोंथाइजों लोगोसे बिजाबखौ फरायनायनि सायावसो जों बेफोरखौ मा दिहुननो हादो नङा होमब्ला नोंथां। ओ थि-थिग बेबायदिनो जोङो गिदिर गिदिर ओ इन्डास्ट्रि कम्पानि खुलिनायावबो जोंनो बिजनेस माइबा मोनसे फालांगि मावनायावबो जोंनो बिजाब फरायनाया जोंनिया जोबोर गोनांथि। मानो होनोब्ला जोङो मोनसे ओ फालांगि खुलिनोब्लाबो जोङो मोनसे माबायदि आयदाखौ लानांगौ जों माबायदि दाजाब दानख' खालामनांगौ बेखौथ' रोंनांगोन नङा होमब्ला नोंथां। जोङो मोनसे बेसेनखौ जोङो ओ बाजि राङाव बायोब्ला जों बेखौ बेसां बेसेबां राङाव फाननांगोन बेखौबो जों मि मिथिनांगौ बेनि थाखायनो जोङो ओ बे बिजाबा जोंनियाव जोबोर मोजाङैनो बिफाव लायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो गोबां उम मा गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ गावनि जिउ लामाखौ दानायखौ नुदों बिजाब फरायनानै गावनि जिन जिउ जारिमिनखौ लिरनानै सोरबाया थुलुंगादों सोरबाया जिउआव देरहासार जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आंनि बे समखि समुं खमनि गेजेरावनो नोंथांनि सिगाङाव सुंद' खोथाखौ बुंनानै आंनिफ्राय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा ओरैनो बिजाबनि सायाव।
औ नोंथां ओ आंनावबोथ' बारा नलेज गैया नालाय नोंथां आङो जि मिथिगौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो
औ औ नोंथां ए।
बिजाब होनोब्लाथ' जों बिजाबखौ फराय फरायबा ओ गियानि मोनो। फरायना लानांगौ आरो बिजाबखौ नोंथाङा नोंथाङा ओ बुंलां जोंदि दानि ओ खन्थाइ रायथाइ बेफोरदि ओ बिजाब थायो आरो बेफोरखौ जों फरायबाय दि गियानि मोनो।
औ नोंथां
आरो नोंथाङा बुंलांदों ओ फरायनो था फरायबा जोंहा एसेबाबो गियानि मोनो। ओ नलेजफोरखौ एसे मोजां जायो आरो बुथुमना लानो हायो ओ जोङो एसे जब मावनोबाबो जों फरायनानैसो जब मोनो नालाय
औ नंगौ नोंथां औ औ औ।
नोंथ आं औ औ ओ
आंथ' बारा मिथिया नालाय बिजाबनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा।
अ जेखियानो जाया मानोे दा जोंनियाथ' समाबो जाबोबाय नोंथां रायलायनायनि समा जोबनायनि समाव फैबाय आं नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो रैखाथि आंनि फारसे जे बिजाबनि बागै नोंथांनिसिम फोरमायनो हादों जोबोर गोजोननाय मोनदों गावखौनो एसे ओ गोग्गानाय ओ माबा मोनदो आरो गोजोननाय मोनदों नोंथांनिसिम नोंथांजों रायलायनाय जोब बोर मोजां मोनबाय नोंथांसिम आरोबाव खेबसे ओ गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथां जाहाथे नोंज नोंथांजों उनफोराव आरोबाव बेबायदिनो गोबां खोथ था रायजलायनानो मोनगोन होननानै आङो मिजिं थिना थाबाय नोंथां। गोजोनदों नोंथां अ नोंथां।
थांनिसिम मिथियैखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ नोंथां। गोजोनथों औ गोजोनथों नोंथां बेखिनियावनो फोजोबनोसै ना नोंथां अ अ औ दे नोंथां।
दे।